खुलुमबाय नों औ औ ओ नोंथांनि गिबियावनो मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय जाबाय नोंथां। दा आं नोंथांजों जानबुंनि सोमोन्दै एसे सावरायनो होननासो हरदोंमोन नोंथां।
अ सावरायनो हागोन नों थां दे। सम दंखायो सावरायनो हागोन। औ
द जानबुंनि सोमोन्दै बुंनो थाङोब्ला जानबुं जोंना समाजाव फैनायनि उनावहाय बा जोंनि जिउ खुंनाय लामायाव फैखांनायनि उनावहाय जोंना माबायदि सोलायनाय फैदों आरो बै जिउ खुंनाय राहायावहाय जोंना जेब्ला जानबुंआ गैयामोन अब्ला जोंना मा बायदि थासारिमोन बेखौबो जोंङो नायनो थाङोबाथाय जबोोर आलादा बेयो। ओ मानो होनना बुङोब्ला जों नुयो जे आथिखालाव गथ' गथ' उन्दैनिफ्राय लानानै गिदिर ओमफ्राय बोराय बुरै फ्रफ्राय गासैबो जों जानबुंखौ बाहायनो हमबाय दा बियो माने ओरैबायदि मोनसे सोमोनांथाव राहायै माने जोंनि जिउ खुंनायावहाय जोंनि गोरलै खालामनानै होबाय आरो जामबुङा हाया औ जों गोनि गोदोनि समखौ जोंङो नायहरोब्ला जों नुनो मोनोमोन माबायदि जानबुं गैयि समावहाय जोंना गोजानाव थानाय सुबुंनो खौरां दैवथाय हरनांगौ जायोब्ला बा फैफोद फोदनि बागै जोंहा माबा मोनसे ओ जाथायफोरनि सोमोन्दै जोंङो खबर लानांगौ जायोब्ला जोंहा जेबो गोरलै राहायानो गैयामोन दा जेब्ला जोंहा सोलोंथायाइ बिथिङाव एसेबां जौगानाय नङामोन। जिहेथु जोंना उनावहाय लासै लासै सोलोंथाइ बिथिङा जौगाबोनो हमबाय अब्ला जोंहा लाइजाम लिर मोनसे खान्थिया जागाय जेनबाय बे लाइजाम लिरनानै जोंहा खान्थियाव जागायदोंब्लाबो बे लाइजामखौ जोंङो लिरनानै हरनांगौ जायोमोन आरो बे लिरनानै हरनांगौखौबो बे ला एजामखौ जोंङो बै सुबुंनिसिम दैथायहरनांगौ जायो आरो बा गुबुन सुबुंङि बेखौ लांनानै हैनांगौ जायोमोन दा बेफोरबायदि खान्थियावहाय जोंना गोबां जेंना नुजाथियोमोन आरो मानो होन्ना बुङोब्ला जान्थाया जुदि गोजानद्रायबाथाय जोंना माने मा बे लाइजामा सहैनायाव गोबां सम लायोमोन आरो। आरो खायफा खायफा बिदिनो जान्थायाइ गोजाननि जाहोनाव बे लाइजामा जोंना मोनहैयिबो गोबां जों जाथायफोरखौ जों खोनानो मोनो आरो। बिदिनो नाथाय आथिखालाव जोंहा बेफोरबायदि जानबुंआ जोंनि जिउ खांनायाव फैनाय लोगो लोगोनो जों से सेकेण्ड बा नै सेकेण्डनि गेजेरावनो जोंङो फन नाम्बार एबा जानबुंनि जि अनजिमा बेखौ थुना होनानै जोंङो जों गुबुन हादरावनो थाया मानो हमना ला गुबुन जायगायावनो थाया मानो गुबुन रायजोआवनो थाया मानो बै सुबुंखौ जोंङो मा फननि गेजेरजोंहाय बा जानबुंनि गेजेरजोंहाय जोंङो खम समनि गेजेरावनो बिजों खबर लाहरनो हायो बा राहायज्लायनो हायो आरो बे मोनसे राह हायाहाय जोंनियाव जानबुं खालामनानै होबाय आरो जोंनो।
औ नोंथां औ।
दा बेनि अनगायै जों नायनो थाङोब्ला गोदो जोंना सावथुनफोर नायनोब्ला बा मेथाइफोर खोनासंनोब्ला सिने मानि मा रेडिअ फोरनि गेजेरजों बा अबेबा फोथारावहाय थुबुर जानानै फरदा फोरनि गेजेरजोंसो जोंङो सावथुनफोरखौ नायनांगौमोन दिपसफोर होनानै। ओ रेडिअ'फोरावबो जोंङो नेयै नेयैसो जों खोनासंनांगौ जायोमोन। नाथाय आथिखलााव मा बे जान बुंङाव जोंङो मा सावथुनखौ नायनो गोसो बा मा नों मेथाइखौ खोनासंनो गोसो बेखौ बेनि मुंखौ जोंङो थुना होनाय लोगो लोगोनो बे जानबुंनियाव जोंङो जोंनि गोसो बायदि बा जोंनि लुबैनाय बायदि बेखौ खोनासंनो हागोन बा साव खौ जों नायनो मोनगोन आरो दा बेनि अनगायैबो जोंहाथ' सरासनस्रा जिउआवहाय गोबां मिथिनो गोनां खोथाफोर थायो। मिथिनो लु फैनाय आरो गोनां जानाय लोगोसे जों फरायसाफोरनि बिथिङाव बुंनो थाङोबा फरायनायाव गोनां जानाय माखासे सोंलुफोरनि बा माखासे रोंगौथि लानो गोनां थायो बैफोरखौ जोंङो खिनो थाखाय जों मा जानबुंआवनो थानाय चार्ट जि पि टि फोर बायदि एप बा गुगोल बायदि एपावहाय जोंङो सोंलुखौ थुना होनाय लोगोसेनो बियो मा जोंनाव फिननाया रोखा रोखा जोंनि मेगन सिगाङाव नुजाफैयो आरो।
औ नोंथा औ।
औ दा बुंनो थाङोब्ला मा जानबुंनि गेजेरजोंनो जों जोंनि लुबैनाय जोंनि हास्थायनाय आरो गोनांथिफोरखौहाय जोंङो मोखां सिगाङावहाय जोंङो रोखा रोखायै मोननो हायो आरो। आरो बे जानबुंनो जोंखौ मा? ओ बिदिनो जोंखौ गोनांथिफोरखौबो मोनफुंनायावहाय रोंगौथि लानायावहाय जोंखौ मदद खालामदों आरो आरो जों बुंनो थाङोब्ला जोंङो बबे जायगायाव मा जादों माबायदि खैफोद आफोद बा मा जाथाय जादों बे बेफोरनि बागै जों जेबो उदिस मोनामोन। आरो जों मिथियोब्लाबो खोमा खोमासो खोनानो मोनोमोन आरो। नाथाय आथिखालाव मा जोंङो बे जानबुंनि गेजेरजोंनो गुबुन हादोराव मा जादों गुबुन रायजोआव मा जादों जोंनि खा खाथि खाला समाजाव मा सोलिगासिनो दं बेफोरनि गासैबो रादाबखौ जों मा जानबुंनि गेजेरजोंनो खम समनि गेजेरावनो जोंङो खबरफोरखौ मोनबाय थायो आरो जानबुंनि गेजेरजोंहाय औ। लोगोसेनो आरो जोंहा गोबां रोंगौथि लानो लुबैनाय दा हमनानै जोंङो मोसानो बा रोजाबनो गोसो जानाय बेफोरखौ जोंङो मा। ओ गुबुन जायगायाव थांनानै गुबुन सुबुंजों। रांखावरि बाहायलायनानै सो-सोलोङा जासे जों जानबुंनि गेजेरजोंनो भिडिअ'सफोर नायनानै जोंङो न'आवनो थानानै रांखावरि बाहाया जासे बेफोर रोंगौथिखौ जों लानो हाबाय आरो जानबुंनि गेजेरजों। दा बियो जोंखौहाय गोबां बिथिङावनो मदद खालामदों जानबुंनि मदद खालामनायखौ जोंङो बुंनो थांङोब्ला जोबनो थांङा। गोबां मोजां मोजां भिडिअ'स एगारनानै जोंङो खायसे खायसे एपनिफ्राय जों रांखावरिबो खामायनो हायो लोगोसेनो बेनि अनगायै नाथाय बियो जेसेबांनो मोजां हाबा मावदों सुबुंफोरा बेखौ मोजां हाबायाव बाहायनो रोंङिलाय बा सामलायनो रोंङिलाय। गोबांङानो माने ओ बेखौ गाज्रि बिथिंजों बाहायनायखौबो जों नुनो मोनो आरो। जेरैहाय गोबां फरायसा बा गोबां सुबुंफोरानो जानबुंआव हाय खेला गेलेनानै गावनि फरायनाय फरायनांगौ समफोरखौ। माखायसे मावनांगौ समफोरखौ थि समाव मावाजासेनो समखौ ओरैनो हालो दैलो बारहैबाय थानायखौबो जों मिथिनो मोनो आरो।
औ औ।
औ आरो जोंङो बिदिनो- गोबां सुबुंफोरानो रांखावरि खामायनो हायो बेखौ मिथिनायलाय। नांङा-फांङा ओंथि गैयि भिडिअसफोर गेजेर ओ हगारनानै गोबां गाज्रि गोहोमखौ खोख्लैनायखौबो जों नुनो मोनो आरो ना।
औ नोंथां औ।
दा जोङो बुंनो थाङोब्ला जानबुंआ जोंनि जिउआवहाय जोबोद मोजांखौनो खालामदों। नाथाय गासैबो बेफोरो मा सुबुंफोरनि बाहायनाय रोंङिनि जाहोनाव बे गाज्रि गोहोमा गोग्लैदों आरो औ दा आंङो बेखिनिखौनो नोंथांनिसिम फोरमायबाय नोंथां। नोंथाङा माबाफोर फोरोंलायनो सानबावदों नामा नोंथां?
औ सानदों नोंथां नोंथांनि जानबुंनि सोमोन्दै गोबारै आंनो आ मानानै बिजुिरनानै खोन्थाबाय आरो। बेबायदिनो जानबुंङा मानो जोंनि जिउआव गोनांथि बेखौ जोबोर गोजोननाय मोनबाय दा। आङो गुसुंङै बा मुलुगनां दुंथाइ बांबोनाय एबा दुंबोनायनि सोमोन्दै गुसुङै सावरायनोहाय सानबाय नोंथां, नोंथाङा सम होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां सावरायजागोन
दा मुलुगनां दुंबोनाया ओ माखासे जाहोनफोरनि जाखाय जादों। ओ मुलुगनां दुंबोनाया बेखौनो बुंङो ओ बेखौ ओ जोंङो इंराजियावहाय ओ ग्लबेल वार्मिं होननानै बुंनाय जायो नोंथां।
औ
दा ओरैबायदि जाबोबाय जोंनि बुहुमा आ दिनैहाय माखासे जौगानाय हादरफोरावबो ओ दुंथायनि बांनायाव बेबायदि मुलुगनां दुंबोनायनि बां ओ बेलायाव दिनै माखासे हादरफोराव गोबांथार सुबुंफोरा जिउ खहा जानो गोनां जाबाय। ओ आरो बेल' नंङा जोंनि भारत हादरखौनो जोंङो नायनानै जोंङो बिजिरदिनि जोंनि राजथावनि गोदान दिल्लीयावहाय ओ दा दुंथाइनि ओ डिग्रि सेलसियासा थांङो बाजि बाजि डिग्रि सेलसियाससिमहालागै थांबाय नोंथां दा बेफोर बेफोरनि जाहोनफ्रा जाबाय। आ जोंनि सुबुं माहारिफ्रा आ आ गोनोखो आरो बिरोंदारिमिनजों जौगानायजों लोगोसे गोबांथार आ माखासे आ दारिमिनफोरखौ फसंबाय आरो बेबायदिनो आ जाय जायगाफोराव ओ बिफां लाइफांखौ दान-दानथावनाङामोन दानस्रांनाङामोन बेफोर जायगाखौ दानस्रांनानै दोनैहाय थाग्रा खुलि आरो बेबायदिनो दारिमिनफोर फसंबाय। दा बेफोरनि बेफोरनो मोनसे आ मुलुगनां दुंबोनायनि आ आ बिखान्थि एबा बिजाथाय जाथाय होननानै जोङो हमनानै लानो हायो नोंथां। दा मुलुगाव ओरैबायदि जाबोबाय दिनै आ बे मुलुगनां दुंबोनायनि थाखायनो दोनैहाय बिगुरनि बेराम बिगुरनि मानलुनाय बेराम बिगुरनि आ जायखौ इंराजियाव स्किन केन्सार बिगुरनि आ केन्सार बेराम होननानै बुंनाय जायो। बेफोरो दाब दाब जायगायाव दिनै जाबोनायखौ जोङो नुनो मोनदों नोंथां आरो जायनि मुलुगनां दुंबोनायनि जाहोनाव दोनै बा माखासे एन्थारटिखा हादरमायाव एन्थार थिखा हादरमा बायदियावहाय दोनै आ बरबफोरा आवलिबोनायखौ जों नुनो मोनदों आरो बेबायदिनो रासिया हादरावबो दोनै गुसु हादरफोरावबो दुंथायनि बांबोनाया बारा जानायखौ जोङो दोनै जेबोला आ आ माबायाव रादाबफोराव जोङो नायो अबोला जोङो ओ बे मुलुगनां दुंबोनायनि आ माखासे फिनजाथायफोरखौ दोनै जोङो नुबोगासिनो दङ। दा बेनोल' मोनसे राहाया नोंथां जोङो आ दा दारिमिनफोर फसंनायखौ एसे खम बानायनांगो। आरो जोङो बिफां लाइफांखौ आ गायफिननो थाखै जोङो नाजानांगोन। जायनि जाहोनाव दोनै दुंथायनि सोलाय सोल' जानायनि जाहोनाव गोबां बुहुमावनो गोबां सुबुंफोरा भुगिनो गोनां जाबाय आरो गोबांथार जायगाफोराव दोनै जों नुनो मोनबाय आ माखासे बे मुलुगनां दुंबोनायनि जाहोनाव जाय हादरफोरा आ बेबायदि माखासे गाज्रिथार हालोदफोरजों जुजिनो गोनां नङामोन बेफोरबायदि जुजिनो गोनां जाबाय जेरै जोंनि दा आ फ्रान्स हादरखौ जों बुंनो हायो नोंथां दाखालिसो आ एकदमबारे गोदानथार रादाबाव फोसावबाय माने माखासे मुलुगनां दुंबोनायनि फिन जाथायनि जाहोनाव दिनै बिसोरनि आ लामाफोराव जि सोरां होनो थाखाय लागायनाय माखासे बाथि साथिफोर लाइटफोर बेफोरो आवलिनानैहाय खामग्लिनाय बेफोरखौ जोङो रादाबाव नुनो मोनदों आरो नोंथां दा बे फोर गासैबो मुलुगनां दुंबोनायनि फिनजाथाय। दा दिनै मुलुगखौ मुलुगनि सुबुंफोरखौ गिख्रं होबाय दि नोंथां मुलुगनां दुंबोनाया बेबायदि अबस्था लायोब्ला बेबायदिनो जि बोसोर नैजि बोसोर एबा थामजि बोसोर बाजि बोसोरनि उनाव बे बुहुमा सानसे बेबायदि दुंखावबोबाय थायोबोब्ला दुंथायनि बिबाङा बारायबोबाय थायोबोब्ला सानसे आ बुहुमा खामब्लावगोन नामा बेखौ साननानै माखासे गोनोखोआरिफ्रा बिजिरसंबाय थादों आरो नोंथां
औ औ
दा नाथाय जोंहा मा राहा बेसोरबो मोनसेल' बेबायदिनो माखासे गोदान गोदान बिथांखिफोर फोसावदों माने आ बुहुमखौ बासायनोबोला बुहुमखौ रैखा खालामनोबोला जोङो आ दा आबहावानि लोगो हिसाबै जानानै थानांगोन बेनो जाहैबाय गारि मथरखौ जि आ जोङो खनि बेसादफोरजों जेरै पेट्रलियाम डिजेल बेफोरबायदिजों जोङो बाहायबोनायनि जायगायाव जोङो दा माखासे बेटारि गारिफोर बेबायदिनो आ जायहा आबहावाजों सोमोन्दो गोनां बेफोरखौ बाहायस्लायनो थाखै गोबां थार गोनोखोयारि बि जर संनानै बेफोरखौ बुजायगासिनो दङ आरो नोंथां जेब्ला जोङो रादाब बावहाय आ जोङो नायो अब्ला जों नुयो माने दोनै गासैबो बुहुमनि सुबुंफोरखौनो मुलुगनां दुंखावबोनाय दुंबोनाया
गासै सुबुंनि जिबनाव आ सिन्था थारा आरो गिहोनाय बेखौहाय जोङो नुनो मोनदों आरो नोंथां दा नोंथांनिसिम बेनो गुसुङै आंनि मुलुगनां दुंबोनायनि सोमोन्दै सावरायबाय नोंथां दा आ समाबो जाबोबाय नोंथां आरो बेबायदिनो जोङो आ सम मोनबावोबोला जों मोजांथार आयदाफोरनि सायाव सावरायनोसै बिदिबा गोजोनथोंसै नोंथां
औ गोजोननाय थाबाय नोंथां औ दे अब्लालाय नोंथां
ह'बाय